हेलौ नोंथां
हेलौ
खोनादोंना आवासा खिरे खिरियाल थांदोदा आंना
औ औ मोजां फैदों
ने लासै थाङाखै दा
आंहा इदिनो जखानि फैदों
ओ हेलौ नोंथां
औ
दा नोंथाङा मा खामबाय दं?
आं दा ओरैनो दंथ'यो माने ओंखाम जानो फैदों आरो आं फोथाराव एसे खामनि मावदोंमोन दा ओंखाम जानो फैदोंमोन आरो उम
नोंथांना खबरा मोजां दा
खबरा बिदिनोसै मोजांबो गारजिबो बोथोर गरमजों गारजि माइ गाय माइ जोबसिगोनखाय मोजां
औ औ माने नोंथांमोनहा दाबो गायनाय फुनाया जोबाखै आरो ना होमबा
ओं एसे दंबावो आरो इदिनो बानदाय गैला सानसे एसे गायबानो जोबसिगोन
औ औ नोंथां नाव आङो मोनसे ट्रफिक लानानैसो फन हरदोंमोन आरोना ट्रफिकआनो जाहैदों माने जोंहा गय बारि गेजेराव आनारस गायनो नागिरदोंमोन आरो ना नोंथां आनारस आनारसखौ गय गेजेराव गायबा माबायद जागोन माबा बेलेक बेलेक गुबुन गुबुन लोगोफोरनावबो फन हरदोंमोन आरो ना नोंथां माने गय गेजेराव गायबा ए से बोरैबा जायो होननानै फोरमायदो आरोना नोंथाङा ओमफाय दा मा फोरमायनो सानदों एसे एक्सट्रा गायबा मोजां जा गोना ना गेजेर गेजेर गायबा मोजां जागोन नोंथाङा एसे फोरमायहरनो हागोन नामा।
माने आनारसाथ' गायबानो जायो जानाया। नाथाय बे गय हाननाय मानायाव एसे दिस्टाब जागोन आरो उनाव। जेनेबा बे गाहायाव आनारस थाबाय नालाय बे बारियावबो हाबनो हाला। हाग्राबो दानस्रांनो हाला बिदि जायो नालाय। एसे डिस्टाब जायो आरो जानाया थेवबो एसे
गायबाथाय माने एकस्रा गायखा थारनांगौ आरोना नोंथां।
औ मानि बिदिनो जिं जिंआव माबागोन आरो बियो मोनसे मोननै गायजागोन गय बारियाव गायबाबो। होमबाबो गय बारि गेजेराव गायनाया एसे उसुबिदा जागोन आरो। बेथ' ओम बिदि मोनफा मोननै गेजेराव मोनफा मोननै गायबाबो उनाव एरनानै बुरजा जाहैगोन नालाय बियो। बे बिलाइ बे ओ आनारसनि बिलाइयाव थांनोबो हाया मानोबो हाया जागोन ना। गय हाननाय समाव बेयावनो एसे उसुबिदा जागोन आरो।
गयफोर हाननाय आरो माबा खालामनायाव ओ माने गयफोर हाननाय आरो खननायफोराव खस्थ' जागोन आरो ना नोंथां।
ओं बिदियाव खस्थ' जागोन।
होमबा नोंथां बे माने सिमा जिं जिं गायबा बोरै जागोन?
ओरै बेयाव गायजायो बेयाव माने गय हाननाय समाव बेयाव बांद्राय थांनोनाय जायाना सिमा जिं जिङाव। ओ हानजागोन आरो मानो गायजागोन आरो बिदि जिं जिङाव ओमफायो गेजेरावसो गायबा एसे उसुबिदा जागोन आरो।
अ ओमफाय नोंथां नै मा होनो आनारस खौथ' गा-गायनायाथ गायगोन र ओमफाय दा माने दालाय बारायनाया गायबा मोजां जागोन ना फिथाइनिया गायबा मोजांसिन जागोन नोंथां?
माने बेयो जा आनारसनि गोजौआव दालाय आरो बिलाइ मोनसे थाबावोना बिदि माने आनारसखौ बिदिखौसो गायो आरो बिदियासो आय नो। थाङोनो बिदि
थाब फिथाइ थायो होननाय खोनादों आरो ना नोंथां।
औ माने बे आनारस नि गाहायनि दालायफोरा माने थांनाय खोनाया आरोना बिदिनो थाङा होननाय खो नायो।
औ
ओमफ्राय बिदिनो आनारसनि गोजौनि बे माबालाइ बिलाइ बिलाइखौल' माने बि गाजा बायदिखौनो होनजायो आरो बियो। बिदिखौल' मानो फैयो गायोनो।
अ नोंथां ओमफ्राय नोंथां नै माने आनारस खौ एक्सट्रा गायबा माबायदि गायनांगौ नोंथां लाइन लाइन गायनांगौना ओरैनो गेजेर गेजेर गायबाबो जायो ओरैनो?
माने जायो आरो नों नोंसो माबायदि गायनो होमबाबो बांद्राय खाथि खाथिल' गायना आरो उनाव एरना माने एसे बिलाइफोरा बुरजा जायो नालाय। बिनो गावजों गाव होथलायनानै एसे मोजां जानो नागिरा आरो फिथाइफोरा नोंथाङा एसे गावजों गाव सिथाफगुलायो एसे जायगा दोननाय बायदि मा गाय आरो उनाव एरनानैथ' एसे बुरजा जागोन नालाय बियो एसे ज' खानायनानै गायनाया मोजां जागोन आरो उम
होनोमबा नोंथां आनारस ओमफ्राय आनारसखौ नोंथां बिदिनो हा खोनानै गायनांगौना माने हाखर जावनानै लगायनांगौ माने एसे मोनथिबा मोजांसिन जायो आरोना नोंथां
ओ बेखौ - हा खोनानैबो जागोन खोमादां आंबो बांद्राय मिथिला जायोथ' बिदिनो एसे मा बांद्राय गोथौ जावनानैल' माबानाङा आरो एसे थौले जावनानैल' होनांगौ। उम माने बे बिलाइखौ बांद्राय खोबजोबथारनाङा आरो बिदिनो ससे-ससे जावनानैल' खोनङो औ
ओमफ्राय आनारस नि बेसेना दा नोंथांमोननिखि बेसेबांसो जाना दं।
जोंखैनो दा आं जानोलै आंबो बांद्राय मिथिला जों बायनायखौनो जायाना आनारस खौ बांद्राय बिदिनो न' न' थाखानायफोरखौनो जाला बायो। बिदिनो हाथाय बाजारनिखौ बायनायानो जाया बायबाबो ओइ टाउनावल' बायनाय जायो आरो
औ
उम
होमबा नोंथाङा बेसेनखौ बारा मोनथिया आरोना?
औ माने न' न'आव थाखा न' न'आवनो थाखायो नालाय बेयावनो मोनजायैखाय हाथाय बाजारखौ बायालासिनो ओमखानथ' बांद्राय मिथिला आङो।
माने जोंहा माने माने न'नि मानसिफ्रा होनदोंमोन आरोना? माबायाव एसे सोंलु होननानै माने आनारसफोरा बोरै गय गेदेरफोराव गायबा बोरै जायो आरो माबायदि खालामनांगौ। होननानै आरोना नोंथां ओंखायनो सोंलुदोंमोन आरो नोंथांनाव ओमफ्राय नोंथांनावबो एसे मोनथिनो मोनबाय आरोना? ओमफ्राय आरो नोंथां आनारसनि गेजेराव इदिनो जाग्रा फिथाइफोर गायजाया ना गायजायो बायदि
माने आनारसनि गेजेरावथ' बांद्राय गायजा गायबाबो मोजां जानाय नङा खोमालाय मानो होनबा बे आनारसनि बिलाइआनो जायगा लाजोबखागोन नालाय बेयाव बांद्राय मोजां जानाय नङा आरो गायबा एसे गोजौ गोजौ जाग्राखौ गायनांगोन आरो गिबियाव बे गोजौ देरहोग्रोनानै माबागोन उनाव आनारज गायनांगोन आरो उनावसो बे आनार सिगां गायग्रोबा ओमफ्रायनि उनाव बिनि गेजेराव जाग्रा बुस्थु गायबाथाय माबाया जा जानो नागिरनाय नङा आरो बे फुलिया
अ माने हासार बिराद जायो ना माथो
औ हासारा जायो जानाया ओमफ्राय बे आनारसनि बिलाइआ बे जायगाखौ खोबजोबना लायोना? बिनि थाखाय एसे मोजां जानो नागिरा आरो
औ
ओमफ्राय नोंथां आं नोंनावबो मोनसे सोंनो नागिरदोंमोन आरो
औ औ नोंथां दे सोंनो हागोन दे।
जोंहा आबैमोना माने थालिर बागान लुनो नागिरदोंमोन आरो एसे माबायदि खालामनाया मोजां जागोन बेखौ एसे सोंनो लुुबैदों आरो आं।
अ थालिरखौ माने बागान खालामनो ना? बिदिनो माबा गयफोर दं नामा नोंथांमोननाव?
गयफोरा माने एसे आलदा गायनोना गयफोरजों गायफानोना एसे बारियाव गायफानो बिदि सोंदों आरो। कनफिउस जादों माबायदि गायनांगौ।
होमबा खोनासंदो नोंथां नै आं खोन्थानि माने गय गेजेराव गायबाबो माने गय दंफाङा मोजां जायो आरोना नोंथां। माने गय गिदिर गिदिरबो गायनो हायो आरो नोङो आलादा गायबाथाय नोङो जानायनि थाखाय गायगोन ना फाननायनि थाखाय गायगोन नोंथां।
बिदिनो बिजनेस खालामनो थाखाय गायगोन आरो बिदि फाननाय माखासे जालायबाय बिदिनो।
अ फाननायनि थाखाय आरो ना होनबा फाननायनि थाखायबा नोंथां। माबाखौ थालिर दंफांखौ थालिर दंफाङाथ' जाहा था थालिर दंफांफोरखौ गायबाथ' बेसेन थाया। ना नोंथां बेसेन गोसा। बेसेन गोसा थालिर फिथाइ होनबाथ' नोंथां अमृटसागर आरो। बे थालिर गोलावा
औ
थालिर गोलावखौ गायनांगौ आरो नोंथां। माने थालिर गोलावा बेसेन गोसासिन आरो ना थालिर आथ' गायनो होनबाथ' नोंथां बिदि फुलिखौ गायबानो जायो नोंथां।
ए
बे माने थालिर जि थालिर दंफां दंना थालिर दंफांनिफ्रायथ' बे थालिर दंफाङाबबोथ' बारायोना नोंथां? बिदिनो बिलाइ माबा गोरलै गोरलै ओंखारोना।
औ
बे गोरलै गोरलै ओंखारनायाव माने बे गोरलै गोरलै ओंखारनायखौ माने जावखुना गायनांगौ आरो ना नोंथां? नों नोंथांमोना खै बेसेबांसो बुरजा गायनो सानदों।
माने बिदिनो बिगासेसो गायनो सानदोंमोन आरो।
बिगासेसो गायनो सानदों आरो ना नोंथां होमबा बिगासेयावथ' नोंथां। एसे गोजान गोजान गायनांगौ आरोना नोंथां। बे मानोना बि बारायोना
औ।
बारायनायनि थाखाय बारायनायनि थाखाय माने गोजान गोजान गायनांगौ आरो ओमफ्राय जायगाखौ माने नोंथां बिराद साफा लाखिनांगौलै।
माने हाग्रा हुग्रा दानस्रा जोबनांगौ आरोना
औ।
ओमफ्राय। नोंथां ए हासारफोरा एसे बुरजा नांगोनना एसे खमबाबो जागोन बायदि
नोंथां हासारखौथ' गोबोरखि हासार गारबानो जागोन नोंथां ओइ बेलेग हासारफोरखौ गारबाथाय माने दंफाङा एसे गाज्रि जानो नागिरो आरो ना?
औ माने बिदिनो औ।
बिगासेआव नोंथां बिराद दंफां माबा बिफां थांनो हागौ। अ मा होनोबा बिफां नोंथाङालाय बिफांखौ? गुबुननिफ्राय लाबोगोन ना न'आवनो दंखायो।
माने आं माखासे न'निफ्रायनो गायगोन आरो ओमफ्राय माखासे गुबुननिफ्राय लाबोगोन
अ होमबाथ' नोंथां बिराद गोबाव लागोन खोमादां आं गायनायाव माने हाग्राबो माने बेखौ नोंथां हालेवलाय नङा हाखरल' जावनानै ओरैनो गायनानैल' दोननांगौ ओमफ्रायाय नोंथां आपडेट लाबाय थानांगौ आरो ना नोंथां मोजां जानायनि थाखाय
ओमफ्राय नोंथां बे गायनायाव सिगां हा खोग्रोनांगोनना बिदि ओरैनो हायावबो जागोन
नोंथां दै बबाथ' हाखोग्रोनांगोन दै ब' नङाबाथ' दैबो नङाबा हा खोआबाबो जागोन नोंथां माने दै लोम बाथाय थालिर दंफाङा एसे गाज्रि बिदि जानो नागिरो
औ माने एसे बोरियाव माबानांगोन आरोना गायनांगोन
इसे बोरि आरोना बांद्रायबो बोरिद्राय नङा बांद्रायबो माबा नङा आरोना
ओ एसे जखानि आरो
औ नोंथां एसे जखानियाव गायबानो जायो ओमफ्राय
थालिर दंफांखौ गायनोबा नोंथां
औ औ बेखौनो गायगोन
औ अम्रिसाफोरा माने फिथाय नों न'आवबो जानो माबाबाय आरो फाननायावबो बेसेन मोनो
औ
नै दा जरा जरायावनो दस थाखा खोमादां नोंथां
औ
माने जरा माने थाइनैजों आरोना
औ-औ थाइनैजों दे होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय आं आंबो एसे फोथाराव खामानि दङ
औ-औ नोंथां औ औ नोंथांनाव एसे सों ओंथि सोंनानै एसे गोजोननाय मोनबाय आरोना
औ दा आंबो गोजोननाय थाबाय बिदि मोननानै
औ औ मिथियैखौ मिथिबाय आरोना नोंथां औ दे दे नोंथां नोंथाङा एसे खामानि दंबा